हेल'। हेलौ अ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां खोनादों। हो बिजि नामा?
आं दायो ओ दसे सम माने फ्रियानो माने जेबो बे बेस्थ' खामानि गैथ'वा दा नोंथाङा जुदि रायज्लायनो एबा सावरायनो गोसोबा सावराय जागोन।
आं माने नोंथांखौ सोदोंमोन आरो।
औ सावराय जागोन नोंथां औ। खोनादों नोंथां।
औ माने जोंनि बे बर'नि जानाय लोंनाय जोंनि बर'नि आदार जेनेबा ओंख्रिफोर बेखौ एसे सावरायनो होनांनो सानदों आरो जेनेबा जोंनि गोदो गोदाय फोर मा मा ओंख्रि बा मा मा मैगंफोरखौ खाननानै संनानै जायोमोन आरो आथिखालाव जायोना जाला गोमालानो हमदोंसै नामा। बेफोरखौ एसे नोंथांजों माने सावरायलायनो बा डिसकास खालाम होननानै आङो। कल खालामनाय जादों आरो दा बेबायदिहै जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावहा सिगांनिफ्राय माबायदि सोलिबोदों माबायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोर नोंथांनि गेजेराव नोंथांमोननि ओनसोलनि गेजेराव नोंथाङा नुनो मोनदोंमोन हयोबा आं मोजां मोनगौमोन आरो
औ नोंथां औ। औ दा। जोङो जोंनि ओनसोलावहाय। जानाय जेनेबा गावबा गाव गामिनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जानायखौ सोंदों नङा होमबा।
औ ओंख्रिफोर मैगं
औ औ औ औ औ दा। नंगौ नों नोंथाङा सोंनाय बायदिनो थिगानो जेनेबा हमना ला जोङो। गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बे जोंनि ओनसोलावहाय हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो खानानै माने संनानै जाबोनायखौ जोङो नुबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव गोबां माने खम नुसै आरोना माने हाग्रा बंग्रायाव मोननो थांला। बेनिफ्राय बाजार गलाफ्राव थांबाबो माखासे बुस्थुखौ मोननो थांला। दा बांसिन बुस्थुखौनो जोङो गामि ओनसोलाव खानानै नागिरनानै मोनजायैनि थाखाय। जेब्लायबो टाउन सहर। बाजार गला हाथाइ बाजारफ्राव बिदिनो। नागिरनानै जेनेबा बायनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोनसै आरोना।
दा बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बेफोर बायदि। हाग्रा बंग्रानिफ्राय खानाय मैगं जेनेबा न'आव बानायनाय मैगं बेफोर बायदिया। जोङो बांसिन जेरै केरादाफिनि होनो नङा होमबा
औ
गरा दाबसिनि एबा माथिगाल दाब होनना बुङो बबेबा बबेबा ओनसोलाव जोंनि जायगायाव खेेरा दाफिननो होनो बेखौ आङो खुद माने मेगनजों नुनाय गोदो जोंनि बिमा बिफाफोरा बारि बागाननिफ्राय बारि बागान माने जेनेबा दुब्लिनिफ्राय खानानै लाबोयोमोन
औ औ
बेनिफ्राय खानानै लाबोनानै जोङो बेखौ मोनजायोमोन बेनिफ्राय लोगोसे ओ गुबुन बिदिनो दाउ फेन्दा लोगोसे सिबुं सिबुंखौबो जोङो गोबां माने जोंनि ओनसोलाव थानानै जानायखौ आं नुबोदों बेनिफ्राय
औ
आथिखालाव सिबुंखौ जोंनि ओनसोलाव नागिरब्लाबो मोननो थांलाखौनो होनजासै बेनिफ्राय आरो माथि गालदाब माथिकाल दाबखौ दायो बांसिन मायाव मोनो हाजो ओनसोलाव मोनो होननानैल' मिथिनाय जासै आथिखालाव गोबां खम जालांबाय आरो बिदि मैगं थाइगं मोननाया दा बेनि अनगायैबो जोङो न'आव जेनेबा बानायनानै जायो जेनेबा गायनानै फोनानै जायो बेफोरबायदिनि गेजेराव दङ जोंहा मैथा मैथा मुला लाइ बे बेनिफ्राय लाफा बेफोरबायदि लोगोसे जोङो बेसर बेसरखौ जोङो माखौ जायो बै गोरलै गोरलै समावहाय नङा होमबा
औ बेफोरबायदि खालामनानै जोङो जानायखौ नुबोदों आरो जेनेबा दासिमबो सोरबा सोरबा सोरबा बबेबा बबेबा जायगायाव नुयो जायो ओ बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सोरबा सोरबा खुद माने गावनि न'आव आबाद खालामनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो खिन्थु खायसे मैगं जेनेब्ला जोङो जायखौ जोङो फोनानै बे न'आव माबानानै जेनेब्ला आबाद खालामनानै मोनजाया जायखौ जोङो हाग्रानिफ्राय मोनो बैफोर मैगंखौ जोङो मोनजानायखौ बुहुद माने खम मोनसै आरो दा गोदोनि दिनाव जानायाबो आबै आबौ आजै आजौमोनहा रोङोमोन हाग्रा बंग्रानि माबाफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ खानानै जानो औ सिनायोमोन खिन्थु दानि जुगाव गोबां खमसै आरो मानो होनोबा दानि जुगाव मा जोङो बांसिन हाथाय बाजारफ्राव मोनसै नालाय गुबुन मेगं सुबुंफोर जेरै हासार बायदिसिना केमिकेल होनानै बानायनाय बुस्थुफोरखौ जोङो बायसिन माने खोब आजादियाव माने नागिरनानै जानो रोंला नालाय बाग्रा जाबाय नालाय आजादियाव जानो मोनजानाय बायदि माने बायनानै जानो मोननायखाय माने नागिरला आरो बुस्थुफोरखौ ना औ बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं दंबावोमोन आं बारा गोसो औ गैयजोब्ला दा आं नोंथांनिफ्राय मोननैसो बिदिनो मैगं थाइगंफोर नोंथांनि ओनसोलाव जानायफोर हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोनजानाय दोनोब्ला बेफोरबायदिखौ मिथियोब्ला फोरमायगोन होननानै आसा खालामबाय
औ औ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो माखासे माने माने औ हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ जोंथिंबो मोननाय जायो बिदिनो बेफोरनि मादाव जों बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाखै माथि गालदाब जायखौ बुंदोंमोन। बेजों लोगोसे अन्थाइ बाजाब जोंनिजोंजाय बोरमादारि होननानै बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे खिफि बेन्दों थाहैबाय औ। बेफोरबायदि माने माखासे हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौ जों बे ओनसोलावबो माने मोननानै आरो खानानै लाबोनानै संना जानाय बिदिखौ नुयोमोन बेजों लोगोसे दैयाव जिथु थायो जेनेबा मान्दे होननानै बुङो जायखौ सिब्रु बिदि बुङो ओफ्राय जिथु मा होनना बुंगोन बेखो दिंखिया बेखौबो जोंनि ओनसोलाव गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गोबां ओ इउटुब इफोरबायदि हाग्रानि मैगं मैलाफोरखौ' आथिखालावहा हाजाफोरखौ एवस्रांनायनि जाउनाव बा दानस्रांनायनि जाउनावहा माने गोबांखिनि माबायानो गोमालांनो हमदों जेरा लासै लासै माने दङ बबेबा खनायावहा ओ नाथाय जों बेखौ नागिरनानै मोनलिया। बेबायदि रोखोमनि जानानै थांबाय दा बुं थाङोबा बोरमा दारिखौनो आं जोंनि ओनसोलाव दानिआ बारा नुनो मोनलिया। आरो मोन माने नुनो मोनैखायनो माने मोनजाया होननानैबो बुंनो हायो आरो ओ बिदिनो जेनेबा आरोबाव ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जों न'आव न'आवहा गायनानै फोनानै मोननाय जेरै लाइ लाफा, फाथो, मैथा बेबायदि रोखोमनि जों मोननो हायो जोंनि ओनसोलावहा बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरा औवाखौबो जानाय जोंनियाव मोनसे माबा दङ औवा मेवाइ होनना जायखौ बुङो। खौ जोङो मेवाइखौ माने दोननानै बा ओ मा होनना बुङो बेखौ जमा खामना दोनथुमनानै बेखौ जों बो थै खालामनानैबो जानाय जों बेखौ नुनो मोनो।
आदसा
ओ बेजों लोगोसे नार ओ नारजि जिथु बुङो फाथोखौ फोराननानै दोननाय नङा होमबा ओ बे नारजिखौबो जोंनि बर' ओनसोलाव बा बर' समाजावहा जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओ नारजिजों ओ अमा बेदर होफानानै सङोब्ला बे ओंख्रिया जानो जबोद गोथाव जायो ओ जों बेखायनो माने बर' बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरोखि आरो बेजों लोगोसे मेवाखौ जोङो अनला संनानैबो जायो ओ आरो बिथिं जे अनला होनना बुङोब्ला जोङो माइरं गुन्दै देरनानै संनाय जितु अन गुन्दै जों संनाय
औ
ब्ला बेखायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि।
औ
नि ओनसोलाव मोननाय माने मोनसे फेमास दिस होननानै बुङोब्ला नारजि अमा ओ सबायजों साम' इफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोरखौल' जोङो जेनेबा ओ फेमास होननानै जों सोलिबाय जाबाय थायो ओ बाहायबाय थायो। थायो नाथाय बै गोदो गो जों बाहायबोनाय बै हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोर बैफोर मैगंफोरखौसो जोङो ओ नागिरनानै मोन बा बावगारलांनो हमबाय बेखौसो जोङो एसे बुंनो नांगोन आरोखि दा मा होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जिथु बर' समाजाव बेफोर बायदिफोरखौ बाहायनानै जाबोनाय संबोनाय बेजों बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि ओ जिथु गोदो गोदायनि सुबुंफोर बिसोर बिथांमोननि देहाया जिथु ओ बेराम आजारफोरा थाबनो माने बायामोन आरोखि
खोब माने
नाथाय औ बेमार आजार फोरा खम जायोमोन आरो बै समावहा बेफोरनि थाखायनो नाथाय आथिखालनि जुगावहा नायनो थाङोब्ला बेमार आजारफोरा एसेनो इसे माने मानसि नि देहायाव साफिनो थाखाय गोहो मोनोसै आरोखि
औ औ मानो होनोबा औ माने जेनेबा केमिकेल होनाय बु थु जोङो बांसिन दायो मोनजासेै नङा होमबा औ औ
केल होननाय बुस्थुखौ माने दा आथिखालावहा बांसिन जोङोह मोननो हायोसै बै हाथाय बाजारफोरावहा मोननाय मैगंफोर बेफोर मैगंफोराव जोङो हानद्रेद पारसेन्ट केमिकेल बाहायनानै गायनाय बा फोनाय बेबायदि जों रेक्ट बुंनो हायो नाथाय गोदो गोदायनि समावहााय बेफोरबायदि बाहायनायफोरखौ जों मोननो थाङामोन। थोंजों माने फ्रेस जाय मिथिंगानिफ्राय फैनाय बेखौसो जोङो जानाय जायोमोन आरोखि
खोब माने ओ बे बुस्थुआ ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाया देहानि थाखाय ओ मोजां मोनो आरो ना औ औ औ
दा नोंथांजों बेखिनि खोथाखौ सोलोंनानै एसे गोजोननाय मोन्दों। ओ मोजां बाथ्रा सावरायनाय जादों बियो
औ
दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा
अ नोंथां दे जागोन दे औ औ गोजोननाय थाबाय दे औ